हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां औ आं मो जाङैनो दं।
बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जों दा ओ बिदिनो जोंनि जायगायाव मा मा फिथाइ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन। जोंनि जायगायावथ' सरासनस्रा गामि ओनसोलफोराव मोननाय जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल, था लिर उम नारें कल बायदि बायदि फिथाइ मोननाय जायो।
नोंगौ नों
औ औ माने न फ्रोमनियावबो नुनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो थाखानाय गामि ओनसोलफोराव।
नों गौ नोंथां।
थाइजौफोराथ' गासैनि न'खर न'खरनो थाखानाय नुनो मोनो। औ थाइजौ, खान्थाल उम नालेंखर बेफोरो न' न' थाखायो आरो जोबोर गोथाव मोनो जानानैबो।
नंगौ नोंथां।
थाइजौआबो जानो जोबोर मोजां जायो। जेरै दा थाइजौ निनो दिन थाइजौ थाइजौआ जेरै फोमोननाबो जाजायो गोथाङैबो जाजायो। थाइजौखौ जोङो गोथां समाव खाजि हानानैबो जानो हायो आरोना। जेरै थाइजौ औ थाइजौ गोथांखौ जोङो बिगुरखौ गारनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो बेखौ फिसा फिसा हानानै। संख्रि बानलु होनानै जानाय जायो आरो जोबोर गोथाव जायो। थाइजौ गोमोन थाइजौ गोमोनखौबो जोङो ओंखामफोरदोंबो जानो हायो। ओंखामदो जानोबो मोजां जायो आरो। थाइजौ फोरा
नंगौ नोंथां लोगोसे आरो जोंनि जे फिथाइ सामथाइ जायो ओ- थाइजौ खान्थाल नारेखल जाम लेसु बायदिखौ माने आफेलफोरखौ जों जानाय जायोना। बे जानायजों बे जानायानो जोंनि देहाखौ बोलो मोनहोयो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखि नो हायो
मोजां लाखिनो हायो। आंनि बादिब्ला गासैबो सुबुङानो माने सानफ्रोमबो एसे एनै ओ- फिथाइ-सामथाइ जानाया मोजां जायो आरो देहानि थाखाय। ओरै बुंनोबो हालिया। आंखालफोरखो सुफुङो फिथाइ-सामथाइफोरा। गोनां जानाय हारफोरखौ। बिदिनो बायदि-बायदि फिथाइआव बायदि-बायदि भिटामिनफोर जों नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां ओ- बे फिथाइ-सामथाइआ गुबुन-गुबुन हादरफोरावबो। मोननो हायो बेफोर फिथा फिथाइ-सामथाइफोरखौ।
गुबुन-गुबुन हादोराव गुबुन-गुबुन मोननाय जायो आरो फिथाइ-सामथाइखौबो गुबुन-गुबुन नुनाय मोननाय जायो। उम
लोगोसे आरो बे फिथाइ-सामथाइया जोंनि बे फिथाइ-सामथाइखौ जोङो फाननानैबो रांबो मोनो।
औ
लोगोसे गासैबो बे फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो बेफोर फिथाइ-सामथाइखौ। आरो आपेला भि जोंनि हादोराव गैया।
औ गुबुननिफ्राय लाबोनाय जायो आरो औ बिदिनो जोंनि सरासनस्रा ओनसोलफोराव बेफोरखौ नुनाय जायो आरो मावनाय जायो बांसिन जेरै ओ तरमुस थाइबें बेफोरखौ बांसिन मावनाय नुनाय मोननाय जायो आरो बेफोरो ओ फिथाइ उम फिथाइ-सामथाइफोरा फोमोनाबो जाजायो जेरै मैगंबो जाजायो गोथाङैबो जाजायो गुबुन बायदि बायदि रोखो रोखोमनि फिथाइ-सामथाइ दं आरो जेरै जोङो दा औ तरमुसफोरखौ ओ थाइबेंखौ जोङो जेरै ओ संनाबो जानाय नुनो मोनो खारै मैगंबो जानाय नुनो मोनो जोङो नाफोरजों गोथाव जायो आरो
नंगौ नोंथां
दा गोलोम बोथोरफोराव गरमाव बेफोरो तरमुसफोरा जोंनि देहायाव थाजिम खालामो आरो जाबोला थान्दा खालामो औ औ गुसु खालामो बेफोरखौ जोङो गोबांसिन माने हा गोदानफोराव बांसिन जाजानाय नुनो मोनो आरो तरमुस थाइबेंफोरखौ जोङो। जेबोला हा गोदान गार गोन बैयाव जुदि मावनाय जायो बेनि खेथिखौ अब्लाना फिथाइफोरखौ साबसिन हाम सिम जानाय नुनो मोननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां जोङो जि गुबुनफोराव बेरायनो थांबाबो पिकनिक जानो थांबाबो बेफोर फिथाइ-सामथाइखौ अ खायबाबा न' थानायफोरा न'निफाय लांफायो आरो खायफाया ओजोंनिफाय बायनानै लाबोबा बायनानै जायो। बेफोरखौ जयै जानानै गोसोआ मोजां मोनो आ रो देहाफोरा मोजां मोनो।
आजार जाबोलाबो डक्टरफोराबो जेरै थैनि आंखालाव जेरै दालिम फिथाइ जानो होयो बेफोरो जामिगोनां फि थाय-सामथाइफोरखौ जानो फोरमायो आरो खिन्थायो।
नंगौ नोंथां।
ओ जोंनि न'फोराव जेरै थाखानाय फिथाइ-सामथायाइफोरखौ जायोब्ला जे जेसेबां जोङो भिटामिन बा बोलो मोनगोन हान आजिखालि बै हाथाय बाजारफोराव मोननायफोराव एसेबां मोननो थाङा आरो। मानोना बिसोरो ओ दानिया गोबां मुलै बाहायनाय जायो आरो फिथाइ सामथाइफोरावबो नुनो मोननाय जायो। रासायनारि मुलै बाहायनाय। जेरै गोथां थालिरफोरखोनो लांनानै बेफारिफोरा मुलि होनानै गेस होनानै फोमोनना फाननाय जायो। औ औ बेफोरखौ जायोब्ला देहाफोराव ए सेबां भिटामिन मोननो थाङा आरो जेसेबां न'आव न'निखो जानाय जायो एसेबां।
लोगोसे आरो जों फिथाइ सामथाइखौ थगि बावनायफोरावबो बाहायनाय जायो। बेफोरखौ सामथाइखौ होनाया मोजांसिन जायो।
जेरै जोंनि बर' हारिमुनि आसारखान्थिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो। जोङो जेरै जोंनि आमथिसुवा बावनाय फोराव फि थाइ सामथाइया गोनांथार आरो बे फिथाइ सामथाइनिनो आयेन माबा ओ आसारखान्थि होननानै मानिना लानाय जायो जेरै गोदान फिथाइ ओंखारबोला आमथिसुवायाव जोङो थानाव बावनायनि उनावसो मोनजायो होननानै फोथायनाय दङ'। नाथाय औ ना थाय आथिखालावथ' जोङो बोथोरनि सिगांनो सफैयावनो जोबग्रोयो।
नोंगौ नोंथां।
दा जेरै थाइजौनि दिन थाइजौआथ' जोबफ्रामबायानोना दा। आमथिसुवा ओ आमथिसुवा सफैनाय सिगांनो जोबनायखौ नुनो मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो जेरै बोथोरनि फिथाइखौ ओ औ बोथोरावसो मोनो। जोङो बोसोरफा गाहाम मोनबाय थायाना। बेनिखायनो जोङो जेरै गोखै फिथाइ सामथाइफोर दं। बेफोरखौ जोङो आसार खालामनानै बोसोरफा गाहामैबो जानो हायो आरो
नंगौ नोंथां।
आसार खालामना दोननाय नुनो मोनो। जेरै थाइजौ, जलफि आमलुखु बेफोरखौ जोङो आसार खालामनानै लाखिना दोननाय जायो। बेनि उनाव बोसोर फागाहाम जाबाय थानो हायो आरो
नंगौ नोंथां। लोगोसे आरो आमलाइ बायदि दालिमफोराम ओ माने मुलिबो जायो मुलि महरैबो बाहनाय जायो बेफोरखौ
नंगौ नोंथाङा मा फिथाइ खो जानानै बांसिन मोजां मोनो
ओ आङो थाइजौ दालिम आनारस बायदिखौ जानानै मोजां मोनो लोगोसे तरमुस लेसु बेफोरखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो गोथाव
बेफोरखौ जानो हाबोला मोजां आरो जानायावबो गोथाव आरो देहायावबो भिटामिन जोङो मोनो बोलो मोनो
नोंगौ नोंथां नोंगौ नों थां
बेबायदिनो नोंसोरनि ओनसोल बा गामियाव बांसिनै मा फिथाइखौ मोननाय जायो ओजोंहाय
थाइजौ खान्थाल लेसु जाम आनारस दालिम बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बा जायगायाव मोननो हायो
औ औ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोना
जायो आरो
आरो आथिखालावथ' दानिया गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गोदान गोदान फिथाइ सामथाय लाबोनानै बा- जार हाथाइ बाजारफोराव फानफैनाय जादों गोदान गोदान सफैबाय जोंनि जायगा फोरावबो बैफोर फिथाइफोरखौ जा- ना मोनबाय दा बिथांङा जाय जेरै जोंनि हादोरनि नङा गुबु- न हादरनिफ्राय फैनाय
गुबुन हादर फैनांखोथ ए जा- बेेरना मोनाखै ओ आपेलखौ मोनबाय
औ औ
आपेल आरो ड्रागन फ्रुट
फ्रुटफोराथ गुबुन हादोरनिनो होनना बुंजायो आरो जोंनि औ।
बेफोर फिथाइखौ जाफेरना मोनबाय
औ औ।
बेफोर फिथाइयावबो भिटामिन दं मोजां दं नाथाय गुबुन हादरनिफ्राय ओ मोननाय बा बायनायफोरा मुलि होनाय जायो नआव थानाय जि फिथाइ बेफोर फिथाइखौ जानानै जोङो बोलो मोनसिनो
औ नंगौ।
देहाया मोजां साबसिन थायो
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो बेफोर फिथाइखौ
ओ।
खायफा बेमारि मानसिफोराबो खायफा खायफा फिथाइखौ जान
औ जानो होनाय जायो आरो ना औ।
जेरै दालिम आना ओ दालिम। आनारस आरो आमलाइ बेफोरखौ जानो हायो नाथाय खायफा बेरामाव हाया खायफा बेरामाव गोखैफोर ग हाया जेना
जे आमलाय फिथाइआबो जोबोर मोजां आरो देहानि थाखाय बा खानायफोरनि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो
नंगौ नोंथां।
हायोब्ला फुङावनो उथिनानै उदै खालियावनो थाइसे थाइसे आमलाय जानो हायोब्ला मोज जां आरो बिगुरनि थाखाय खानायफोरनि थाखाय मोजां आरो औ औ नंगौ।
नोंथां
औ
नोंथांमोननि जाय ओ जे ओ। ड्रागन फ्रुइट बिदि फिथाइफोरखौ जाफेरना मोनबायना नोंथाङा बेलेग ओनसोलनिफ्राय फैनाय
औ औ जाफेरनो मोनबाय। बेफोरखौ जाफेरनो मोनबाय हाथाय बाजाराव मोनखायोना दानिया औ जाफेरना मोनबाय नाथाय बेफोरनि खेटि मावनाय नुवाखै आरो जोंनि ओनसोलफोराव औ
गौ नोंथां दा जोंना टाइमाबो समाबो जाबायमोन नोंथां दोनथ'जागोन नामा नोंथां नोंथां